ना
औ खोनादों दा खोनाबाय दे
आंनि
बिदिब्ला जों दायो उम बर'नि बर‌'नि जौ बानायनाय एबा बर'नि जौनि लोंनाय जौ लोंनाय बायदिनि सायाव सावरायनि ना एसे
औ सावरायजागोन।
दा अ जेनेबा बर' हारियाथ' लोंग्राज जेनेबा फेनाय जो फेनाय निसा महरै जौ जौखौनो बाहायो नङा होनबा न'आव बानायनाय
औ औ नंगौ।
ए नोंसिना ओरैनो जौखौ मा मा होनो जोंनिया जोंनि एरियाथिथ' ओरैनो बे मा होनो जौ गिसि आरो जौ गिसि आरो इदि सेरेप बायदि इदि बाहायो जोंनिया
अ औ जोंनियाबो बिदिनो खायसेफोरा जौ गिसिबो होनना बुङो खावसे खायसेफोरा आरो जुमाय होननानै बुङो आरो
औ
सिरि माने जोंनि गामिफोराव जुमाय या सोलियो आरो माने जुमाय सोदोबा बाहाय जायो। बेनि अनगा बियो से मोनसेया जाहैबाय सेरेब
अ
सेरेबा सोलियो सेरेब नङाबा जौ गोरान होननानै बुङो।
अ ओरैनो जोंनि बर'फ्रा बिदि जौ आरो जुमायखौ मा मा बिथिंङाव बांसिनै बाहायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बेखौथ' जोंनि बर'फ्रा गोदोनि फो मावनाय माइ एसेबां माने जोंनियावबो सुंद' हाबाफोरावनो बाहायो आरोना हाबाय जा माबा मोनसे फोरबो माबा मोनसे ओ सारादु बायदिसो एन जा माने न'खराव बा गामियाव खुनु माबा मोनसे प्रग्रामफोर जाबानो बेफोरखौ बाहायोमोन आरोना
औ
दा लासै लासै बेफोरो एसे एसे सोलायबोनो हमदों दा आ गिदिर गिदिर हाबाफोर खुंङो अब्ला बेफोरखौ माने जेरै सिगांआव जाबायदि खुला गैया बा बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोना आरोना आं
स्नौ
दा आरो धोरोमनि बिथिंङाव होननानै बुङोब्ला दा जौफोरखौ बारा बाहायनाय दा बारा धोरोमनि बिथिंङाव बाहाया आर
औ
बर'फोरा माने फुजा होयोब्लाबो जौजोंनो फुजा होयो होननानै
बांसिन हायो औ
जेनेबा माफोरनि
मा होनदों?
औ नोंथांमोननिथिं माने माबायदि सोलियो बेफोर?
जौनि बाहायनायाना?
औ।
अ जौनि बाहायनायाथ' जोंनियाव ओरैनोथ' जौखौथ' ओरैनो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानायानो जायो जोंनिथिं ओमफ्राय ओरैनो ओ हाबा हुखाफ्राव हाबा हुखाफोरावबो बायनाय बाहायनाय नुयो जिरैनो ओरैनो। गाहाय हाबा हुखा होमबा जे जेनेबा मानसि थैनाय समाव जे मा होनगोन इखौ सारादु बा बस बेफोरावबो जोंनियाव जौनि बाय बाहायनाया जोबोद गोनांथारबा जौ बाहायो आरोना जोंनिथिं ओरैनो हाबा हुखा बिदिनो
औ। ओरैनो गाहाय हाबा हुखा होमबाथाया जुलि बा हाबा इफोरावबो बाहायो जोंनियाव। ओमफ्राय ओरैनो रंजाथाइ फोरबो होनोब्ला ओरैनो मागो बैसागु बे ओरैनो नांगोल जांख्रा जांख्रा
एफोराव बाहायो।
बिदिनो हाबा हुखाफोरावबो ओरैनो
एबा हाजिरा मावनाय माबा मावनायफोरावबो जौ लोंग्रा बा सेरेब लोंग्रा मानसिनो एसे बिनो होयो आरो ना। बेबादिनो नुनो मोनो जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय मा होनगोन इखौ?
जोंनि बर'फ्रालायनो खामानि दामानि मावबालायनो हराव जौ लोङोबा लायनो मोजाङै उन्दुलांनो हायो। ओंखायनो जौ लोङो। इफोरबायदि बाथ्राबो बुंसोलायो आरोना।
औ।
ओमफ्रायथ' ओरैनो जौ बानायनायाव ओरैनो मा मा गोनांथि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओरैनो जा एसे मिथियो बेखौनो खोन्थादो दे।
ओ आं जौ बानायनि माइरंनि गोनांथि आरो बि एमाव
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा मिथियोना एमाव खौ मारै बानायनाय जायो जेनेबा माबारै दिहुननाय जायो गिबियाव?
औ एमाव बानायनोखौ आङो। फुरा नङाबाबो आं खावसेखौ मिथियो आरोना दा, औ दा आंनि एमावखौनो बुंनोसै आरो ना,
औ
एमाव बानायनो थाखायबो जोंनि गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो।
औ औ।
माइरंखौ। जदि बेलासिफोराव देयोबा फुङावनो जों सोमना लानांगोन। सोमनानै माइरंखौ गुरै जाजासिम सोमना दोननांगौ आरो। बिनि उनाव जोङो जोंनिथिंजाय ओ बे ना मोखोना एबा मोखोना बिलाय औ। ओमफ्राय आरो मोनसे
ए माबा मोनसे दाखेब होननानै बुङोमोन बे दंफां आव। मिथिया आंबो बारा मिथिया गोसोयाव फैयो आरो आनासर बिइलाया जे
औ औ खोनादों बेफोरखौ होयो होननानै,
औ आरो सोरबा सोरबा थ' खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ बिदिखौबो होयोनो।
औ औ। आनारस बिलाइफोरबो होयो होननाय खोनादों आं मोजां मिथियो आरो ना ओमफ्राय खोनानाय जोब नंगौ नङा मिथिला। दे ओमफ्राय बुंदो।
बे दंफां आ। खेब आरो बे मोखोना ना मा बेखौ गाहायै नांथारगौ आरो
औ मोखोनाफोरखौ नांथारगौ जायो आरो ना मोखोना बिलाइ बिबारफोरखौबो होयो नामा?
जाखि जाया मोखोना बिलाइ बेफोरखौ नांथारगौ आरो ना?
जाव,
औ
बे लोगोसेनो माइरंजों देखायो देनायनि उनावहाय। देनाय देखांनायनि उनाव बेहाय दैखौ फोननानै, बेखौ लासै खालामनानै माने। लारु लारु खालामनानै ओ। बांग्राय बा बस्थानि सायाव जिगाब एसे होनानै बे जिगाबनि, हायाव आरामहै फज'नानै दोनो आरो ओमफ्राय माजोंबा माने बि नङाबा माबा मोनसे जिनिसफोरजों खोब होनानै सानसे बा साननैनि थाखाय दोननो होयो आरो
औ ओयावथ' एमाव गोरलै बे एमाव गोरलै बाथ्रा बे एमाव गोरलैया माखौ होननायजायो।
बेखौहाय बै जेब्ला दैखांनायनि उनाव बे लारु खालामोना।
औ
लारु खालामखांनानै ओ सिगांनि फुराना जेरै मोजां एमावफोरखौ माने देप्रुनानै, बिनि सायाव एसे एसे फुनलानाय जायो आरो ना जाहाथे माने बे बे एमावआवबो बैबायदिनो मोजां जाखो बेफोरबायदि, हिसाबै फोननाय जायो आरो बेखौनो एमाव होनो।
ओमफ्राय एमाव मोखांफोरा बे एमाव मोखाङाबो। एमाव मोखां माखौ होनो मिथियो नामा?
एमाव मोखाङा देप्रुनायासो जानांगौ आंनि साननायाव गोरलैयाथ'बे एमाव दानानानै दोनै गोरलैखौनो बुंगोन नामा?
औ औ औ
जानांगौ आरोना जों साननानै नायोब्ला एमाव गोरलै होननानै बुङोब्लाथ' बे जेब्ला देखांनानै लारु खालामो बेखोनो गोरलै। बेयो रायाखै नालाय एखायनो गोरलै हिसाबै हमना लाजायो आरो एमाव मोखां होननानै बुङोब्ला। बे सिगांनि गोजाम जोलै मोजांखौ जे देसोनानै होयो।
औ औ अ
उ
ओमफ्राय नोंथाङा मिनथियो नामा मा जेनेबा मा माइरंखौ जेनेबा जौनि थाखाय बाहायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै नोंथाङा सानो
जोंनिथि बारा सावा थेवब्लाबो आङो गुबुननिफ्राइ मिथियो आरो ना रुनाय माइरं मोनो बायनानै
ओ बाक्सा माइरंनि सोमोन्दै मिथियो नामा? बाक्सा माइरंखौबो जौ बानायनायाव बाहायो होननानै बुंसोबायो माथो।
बेखोथ' आङो मिथिया
बाक्सा माइरंनि सोमोन्दै
ओं माने माखौ बुंनाय जायो।
बाक्सा माइरंआथ' ओरैनो दा बाक्सा माइ ओरैनो बाक्सा माइ सौनाय सौवो बै बे बाक्सा माइरंखौ माइरंखौ जेनेबा जौ बानायोब्ला जौ थाखाय मोजां जायो होननानै बुङो।
बाक्सा माइरंआव बारा बारा गेफे जायानो गेफे जायाब्लालायनो जुमायाबो मानि मायबा जौआ मोजां जायो होननानै बुंसोलायो आरोना
बाक्सा मायरं बबे मोनसे मायरं बुङो नोंथाङा मिथियो नामा?
हा
माबायदि माइरंखौ बाक
ओ बाक्सा माइरंआ जाहैबाय बे मिलावहाय जेनबा बे इ बांद्राय जानाय माइरंसेबां खुलाया खु माबा खामा इखौ ओरैनो सा साज्रां खुनानै
बो आ एसे मा होनो बेखौ साफा जाया आरोना बेै इसे बे गोमोले गोमोले इदि जायो माइरंआ बेबायदिखौनो जेनबा जौफोरनि थाखायनो बानायो बाक्सा माइरं सौना हरैफोरबायदि सौवो आरोना जुमायनि थाखाय एक्सट्रा हरेै फोरबाय
अ उवालाव जे माइ सोवोमोनना बेहाय माने गिबियाव खेनसे सौखांनायनि उनाव आरो खेनसे सौबावोना
औ
बेै गिबिनि सौनाय माइरंखौनो बाक्सा माइरं होनो नामा?
औ बिदियान जाहैगोन दे मिलावबो इदिनो गिबि टाइम सौनायावनो उम ओ बे माइरंखौ उननि थाखाय होफिननाय जाया आरो ना जौनि थाखाय लाखिनाय जायो इफोरबायदिखौनो होनो। बारा गोजोंबो जाया जेनेबा जाजानाय माइरं सेबां गोजों खालामनाय जाया आरोना बे माइरंखौ ए
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय माथो ना
औ औ
थां लोगो मोनफिनसिगोना